हेल' औ खोनादों नोंथां औ नै नोंथां बिदिनो जिरायनासो दंमोन नोंथाङालाय मा खालामदोंमोन
आंबो बिहरनानै दं नै नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनोसो कल हरनाय जादोंमोनलै नोंथां
अ दे सोंदो नोंथां मा सोंनोमोन
औ नोंथाङा आंनाव फंनैसो बाथ्रा खोनन्थाहरनो हागोन नामा आ
अ
बाथ्रायानो जाहैबाय माने बे जेनेबा जों बेमार आजार जायोना
औ
डाक्टारफोरा जोंनो माबायदि मदद होयो माने बोरै बिहोमा होयो
अ जागोन दे हायो नोंथां आं माने जेसेबां मिथियो बेखौ खिन्थाहरसै होनबा नोंथांनो गिबियावनो जेनेबा डाक्टार होननानै बुङोब्लाथ' डाक्टराथ' माने डाक्टारल' नङा नोंथां डाक्ट'रा माने इसोरजों समान होनजायो आरो नोंथां जोंनि समाज बा जोंनि बे सोलिबाय थानाय ससाइटियाव माने डाक्टारखौहाय माने सासे इसोरनि समान माने मान होयो आरो नोंथां
औ
ओमफ्राय आरो जेनेबा डाक्ट'रफ्राथ' जोंनो गोबां रोखोमै गासिबो बायदि रोखोमनि बेराम जायो जेरै लोमजानाय साजानाय गगा मोननाय गुजुनाय बा गोदोना सानाय सिथिं सानाय सिंस्रि सानाय बे फोराव माने नोंथाङा एसे दावराव खोनादों आरो नोंथांनिखौ।
औ औ।
बेफोराव माने जोंनो हेल्प खालामो डक्टरफोरा डक्टफ्राबो माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि डाक्टर थायो नोंथां जेरै आखाइनि डाक्टारा आखाइनि एक्सट्रा बिदिनो हारानि डाक्टारा हारानि एक्सट्रा आरो बिदिनो किडनिनि डक्टरा किडनिनि आरो बिदिनो सार्जारि खालामग्रा डाक्ट'रा सारजारि खालामग्रा माने बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि डाक्टार थायो आरो नोंथां जोंना जेनेबा मेगननि गा प्रब्लेम जायोबा जों मेगननि डाक्टरनाव थांनांगोन जोंनि बे मेगननि प्रब्लेम जानायखौ जेनेबा जों दस्रा डाक्टर जेरै खोमानि डाक्टरनाव थाङोब्ला माने बे फाहामनो हानाय नङा आरो नोंथां। बेनिखायनो गावबागाव माने मोनसे मोनसेनि डाक्टर दंजोबो, जेरै डाक्टरा जोंखौ गोबां रोखोमै हेल्प खालामो जों जोंनि खस्थ'निफ्राय बा जों लोमजानाय साजानाय बा बिदिनो माबा मोनसे गदिर बेराम जायोब्लाबो जोंखौ डाक्टरा माने ओ जोंनि मदद खालामो आरोना नोंथां। जोंनि बेराम आजारा जाहाथे मोजां थाब रिकभार जायो बेनि थाखाय डाक्टरा जोंखौ साजेसन होयो मुलि होयो। जेनेबा मा मुलि जायोब्ला जों थाब हामगोन। बेनि बागै जोंनो डाक्टरा फोरमायना होयो आरो नोंथां, जों डाक्टर गैया मोनब्ला बे समाजाव माने थांना थानो थाखाय जोबोद गोब्राब जागौमोन नोंथां। बेराम आजार जायोब्ला माने जों डाइरेक्ट जिउ गोमानानै खोमानानै लानांगौ जागौमोन जेनेबा डक्टर गैयामोनब्ला, दा बे सम डक्टर थानायनि थाखाय जे जों दसेनो माबा मोनसे जाब्रबोबा जों साननै सानथाम बा बिदिनो सप्तासेनि गेजेरावनो गिदिर बेमार आजार जायो बाबो हामनो हादोंसै नोंथां, दाथ' गोबां बिदिनो बायदि रोखोमनि बेमार प्रेसार स्ट्रक जानाय होनो, बिदिनो सुगार डायबेटिस जानाय होनो आरो बिदिनो एक्सिडेन्ट जानाय बेफोर नरमेल जाथारबाय नोंथां आरो खि स्टन जानाय उदैयाव बेफोर माने जोबोद गिदिर गिदिर बेराम माने बेफोरखौ माने होबथानो थाखाय जुदि डाक्टार गैयामोनब्ला दा जों माने बिदि बेमार जायोब्ला डाइरेक्ट थैनायनि लामासिमसो थांनांगौ जागौमोन नोंथां, दा डाक्टार थानायनि थाखायनो जों माने बेफोर बेराम आजार जानायनिफ्राय माने थाबैनो हामनो हादों आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंनि समाजाव डक्टार थानाया जोबोद मोजां नोंथां। बेनिखायनो आं सानो इयुनावबो जाहाथे मोजां मोजां डाक्टार उजिबावगोन होननानै। जाहाथे जोंनि थांना थानायाव जेबो हेंथा मोना जों गोसो खुसियै थांना थानो हायो बिनि थाखाय। आरो होनबा नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन नामा एसेबाव माने डाक्टरनि बागै।
नोंथां आंथ' डाक्टारनि फारसे जेबो जेबो बिदि माने नलेज गैया आरोना आइडिया गैया जेबो माबायदि खोन्थानांगौ माने मा होनो बेखौ माबायदि डाक्टर जानो हायो बा डाक्टरा मा बायदि बिहोमा होयो बेफोरनि फारसे आं बारा जेबो आयदिया गैया आरोना इखायनोसो नोंथांनाव सोंहरनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन आरो ना।
औ।
दा नोंथाङा आंनो फंनैसो जा मिन्थिगौ बेखौ खोन्थाबाय बिनि थाखाय आं एसे मोजां मोनबाय माने एसे साबसिनै मिथिबाय आरो डाक्टरनि फारसे। अब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला ओ गुबुन गुबुन माने मानसिनि अंगफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन डक्टर थायो आर ना।
औ औ नंगौ नोंथां होमबा नोंथाङा आंनाव ड'क्टरनि बागै खिथा सोंहरबाय आंबो जेनेबा खिथाहरबाय होनबा आं नोंथांनाव आरो दस्रा मोनसे खोथा सोंहरनो साननानै दंगासिनो दंखायोमोन नोंथाङा दिनै कल खालामनानै जोबोद मोजां जाबाय आरो नोंथां। होमबा नोंथाङा आंनो माने आबादारिनि बागै एसे खिन्थाहरदो दे आ आबादारिया मा मावो जेनेबा आबादारिनि खामानियावनो बिनि बागै एसे फोरमायहरदो दे नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां अब्ला खोनासं।
औ
आबादारि माने बुंनो थाङोब्ला आबादारियाबो माने डाक्टर बायदिनो आरोना जेनेब्ला माने सुबुंफोरनि उदै सुफुंनो थाखाय इसोरजों समान आरोना
औ
माने आबादारिया आबाद मावो जेरै हाफोरखौ बिदिनो माने माबा होआ आरो ना बिदिनो ओरैनो बेखाराव थाहोआ बिदिनो आबाद माव आबाद जेनेबा माइ गायखांबा गोरा आबाद मावनाय बा गोरान आबाद जोबखांनानै दैलां सफैबाथाय गिसि आबाद मावनाय जेरै माइफोर गोबां बिदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै माने गुबुननो जाहोयो माने एबा फानहरनानै जाहोनानै उदिस हो
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय आबादारिया माने बुंनो थाङोब्ला सरासनस्रा मानसिफ्रानो आबादारि आरो ना गासिबो जेनेा जाय आबाद मावो बेनो आबादारि नाथाय आबादारि आबादारि होनोबा गासिबो नंजोबो आरो ना माने जानला मोनला बिदिनो नंबां जाबां जानला मोनला गायनायानो आबादारि नङा आरो जाय माने जाय आबादारिनाव ओरैबायदि माने मोनसे गुन थानांगोन जाय मानि मैगं थाइगंखौ गायसे गायनानै बेखौ मोजाङै आबदार खालामनो हानांगोन आरो गुबुननि उदैखौ सुफुंनो हानाय गोहो थानांगोन आबाद मावनानै आरो बिदि
होमबा नोंथाङां खिथानो हागोन ना जे आबादारिया मा मा रोखोमनि आबाद मावो बिदिनो
आबादारिया बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो बिदिनो जेनेब्ला रासायनारि हासारफोर बाहायनानैबो मावो जेनेबा बिदिनो न'आव मोननाय मोसौ बोरमानि गोबोरखिफोरजोंबो जेनेा मैगङाव आबाद होनानै माबा हासार होनानै आबादखौ मावो आरोना आबादा बांसिनानो जेनेब्ला बुङो बुंनो थाङोब ना न'नि बे ल लकेल गोबोरखिफोरजों होनाय आबादा जोबोद मोजां जायो आरोना थाजा जायो जानो गोथाव जायो मैगं थाइगंफोरा बिदि नाथाय गासायनारि हासारफोरखौ होनानै आबाद मावनाया ब माने बांद्राय इउस खालामो आरो ना बिदि माने मैगं थाइगंफोरखौ देहानि थाखाय एसे नस्थ' गोनां जायो आरो ना माने
औ।
औ
बा नोंथांमोननि थिं जेनेबा गासिबो आबादारि आरोना नोंथां
बुंनो थांङोबाथ' गासिबो होनजाया नोंथां गामियाव दं आरो आबादारिफोर माखासे गोबाङानो होनबाबो गासिबो होनजाया आरो
उम माने गासिबो मोनसे नङा मोनसे प्रफेसन लानानै माने थां गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय थांनानांगौ नालाय नोंथां माने माख खायसे आबाद दादि जाबाय माखासेया बिदिनो बिजनेस खालामबाय आरो माखासेया बिदिनो साख्रि मावबाय आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि आयदा थायोना रां खामायनो उदै सुफुंनो थाखाय बेनिखायनो आबादारियाबो जोबोद मोजां आरो ना नोंथां जेनेबा आबादारिया जोंनि समाजावहाय जोंनि गासिबनोबो उदै सुफुंना होयो आबादारि गैयामोनबा दा जेनेबा सोर हाजारखि बिदिनो गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय मानसिया थारमाने बिसोर जानो थाखाय आंखालाव गोग्लैना थानांगौ जागौमोन नोंथां गासिबो माने समान आरो नोंथां आबादारि बा आबाद आबादारिया गावनि बिथिङाव जोबोद मोजां आरो डाक्टर बा डक्ट'रा गावनि बिथिङाव मोजां बिदिनो गासिबो गावबा गावनि बिथिङाव मोजां जायो आरो नोंथां आबादारिया दा मोजां मोजां मैगं थाइगं दिरुना मोनब्ला जों गावनि नांगौ सुफुंनानै नांगौ जानाय प्रटिन बा भिटामिनफोरखौ मोननाय नङामोन आबादारिनि थाखायसो जों दा माने बेफोरखौ मोननो हादों आरोना नोंथां
औ
औ बिदिनो होनबा नोंथाङालाय आबाद मावगोन ना मावा?
नोंथां आंबो मावो मावनाया एफा एनै आबादखौ आंबो मावनो हायो माने मावो आरो न'आव
औ होनबा नों औ औ मा मा रोखोमनि आबाद मावो जेनेबा
आङो बोथोर लाना बोथोर गोबां आबादखौ मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय गोरान बोथोराव बिदिनो बेसर आबाद आलु आबाद गोबां रोख रोखोमनि आबादफोर मावो बिदिनो फान्थाव बिलाहिफोर गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ मावो आरो आं बोथोर लायै बोथोर
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङालाय मावगौ ना मावा आबादफोर
नोंथां आंबो बिदिनो एसे एनै आबाद मावो नोंथां आं बिदिनो बानलुफोर बानलु थास' बिदिनो बेफोरखौ एसे एनै मावलाबायो नोंथां न'आवहाय ओरैनो थास्लायस्लाय जानोबो हायो आरो बेफोरखौ फाननानैबो रां खामायनो हायो नालाय बिदिनो नांगौखौ सुफुंनो थाखाय फानो गा आबाद मावो आरो नोंथां
औ
होमबा नोंथाङा जेनेबा आबादारिनि बागै दहाय खिथा हरबाय होनबा आबादारिफोरा जेनेबा आलुफोर गायो बेयो नंगौ होमबा आलुखौ मा रोखोमै गायो नोंथाङा मिथियो नामा?
औ आलुखौ औ खोन्थानो हागोन नोंथां
औ
आलुखौ जेनेबा गायनो थाखाय बोथोर थारनांगौ आरो मोनसे माने सिजोन थायो आलु गायनायनिबो
औ
आलु गायनो थाखाय बोथोरा गोरान बोथोर जानांगोन आरो ना आलुआ मोनसे माने गोरान आबोन आरो
औ
बेखौ गिबियाव हाखौ एवगोरना लाखांनायनि उनाव माने समान खालामग्रोनांगौ आरो ना एवखांनानै समान खालामफिननांगौ बेनि उनाव इयाव सिनबो नांगौ जायो माने सिन माने हाखर आर ना नांगोलजों हाख गौ जायो बेनि उनाव हाख'राव आलुखौ जिबा सेन्टिमिटार बा नैजि सेन्टिमिटार गोजान गेप लानानै आर ना
औ
आलुखौ दरफा दरफा होनानै माने गायनांगौ जायो आरो माने होना गालांनांगौ जायो बेनि उनाव आलुखौ फबखांना सप्तासेनि गेजेराव बेयाव खिलिगोन माने दंफाङा आलु दंफाङा जेब्ला दंफाङा खिलिखांनानै नैथाम इन्ससो गोजौ जायोना अब्ला बेयाव हा खोनांगौ जायो जाहाथे माने आलुआ बायला बाया आरोना जानला मोनलाय बार बारबानो बायो ना बेफोरनि थाखाय माने हा खोनांगौ जायो गोदोनासिम माने आलुनि दं बेखनि गोदोनासिम आरो
नि उनाव आलुआ बिदिनो लासै लासै देरलांबाय थागोन अब्ला नों बेसेबांनो आलुवा जौओ एसेबांनो हा खोनांगोन आरो ना जेब्ला आलुा राफोद जागोनबा माने राहैगोन आरो न आलु दंफाङा अब्ला बिनि उनाव हा खांगौनि गोनांथि गैलिया गेजेर गेजेर आलु दै होनांगौ जायो सम सम
जाहााथे आलुआ राना आरोना आलु दंफाङा बिनि उनाव जेब्ला आलुआ बुरजानाय जागोन अब्ला आलुनि दंफांङा रानलांगोन आरो ना
उम
औ
होमबा नोंथांनाव आलु गायनायनि बागैबो मिथिनो मोननानै एसे आइदिया मोनबाय नोंथां मावनो हासिगोन होमब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै खोमा
औ नोंथां जागोन दे उनाव सरायफिनसै होनबा